हेलौ
औ नोंथाङा मोजाङैनो दङ ना?
औ नोंथां मोजाङैनो दङ।
औ आं नोंथांनाव माखासे गोनां खोथा सावरायनोसो सानदोंमोन। नोंथाङा सम होनो हागोन नामा?
औ नोंथां सावरायजागोन नोंथां।
नोंथाङा बर' हारिनि सोमोन्दै आंनो फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन दे। ओ अब्ला नोंथाङा खोनासंलांदो
औ दे
बर' हारिखौ जों गोदो गोदाय महाभारत एबा रामायणाव खिराद एबा उसुर दानब होननानै लिरलांनाय जादों जोङो बेखौ बिनि लिरलांनायखौ जों दासिमबो मि नुनो मोनो एबा लिरलाय लिरलांनाया दङ। बर' हारिया हारि होननानै बुङोब्ला जोङो माखासे बर' हारिया ओ इन्ड' तिब्बुटान फोलेरनि ओ हारिनि मानसि होननानै मिथिनाय जायो जायखौ जोङो सिन' तिब्बुटानबो होननो हायो सिन' तिब्बुटान फोलेरनि हारि होननानैबो मिथिनाय जायो बर' हारिया जोङो बर' हारिखौ मंगलिय हारिनिबो होननानै फोरमायनाय जादों। बेजों लोगोसे बर' हारिया अबेयाव रायजो जाजेनामोन अबा अबेनिफ्राय फैयामोन होनबा बर' हारिखौ जोङो चिननिफ्राय फैदों होननानै मिथिनाय जायो। जायखौ चीनाव थानाय यां सिकियां आरो वां ह' दैमा सेराव गिबियाव बर' हारिया रायजो जाजेन जाजेनदोंमोन होननानै गोबां जारिमिनगिरिफ्रा गावसोरनि लेखायाव लिरनानै गालांदों। बेनि उनाव बे बर' हारिया बे इयां चि खियां एबा हवां ह' दैमा सेरनिफ्राय ओ दावख्लायबोनानै हिमालय हाजोखौ बारबोनानै नेपाल, आसाम, बांलादेश, अरुनाचल सोनाब बंग' बायदि बायदि जायगायाव दाब दाब जायगायाव रायजो जाबोदों एबा दासिमबो रायजो जानानै दं होननानै मिथियो। गाहायै दा जोङो बांसिन सुबुं अनजिमा खौ जोङो आसामनि आसामावनो मोननाय जायो। आसाम ओ भुटान सिमना सेरावनो बर'आ दा मैखोमै एबा बां सि बांसिन रायजो जानानै दङ। जायखौ जोङो बि टि सि इरिया होननानैबो मिथिजनाय जायो बड'लेण्ड टेरिट'रियेल एरि काउन्सिल होननानै। बेयावनो जोङो दा बर'फ्रा बांसिनै सुबुं अनजिमाया गोसारनानै दं आरो। ओ बर'फोरा गावहानो हारि ओ हारिनि राव, गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय मानि आसार खान्थि गासैबो आलादा दंखायो आरोना गावहानो। बर' हारिनि गुबै धोरोम होननानै बुङोब्ला जोंहा गावहानो आलादा धोरोम दंखायो। जायखौ जोङो बाथौ धोरोम होननानै मिथिनाय जायो। बे बाथौ धोरोमा बर'नि गुदि एा गाहाय धोरोम। नाथाय आथिंखालाव ओ गोबां धोरोम धोरोमनि बु धोरोमखौ बर'फोरा बजबनानै लाबाय जेरै ब्रह्म धोरोम ख्रिष्टियान हिन्दु जयगुरु गोबां दोरोमखौनो दा आथिंखालाव बर'फोरनि गेजेराव नुनो मोनसै। बर'नि गुबै धोरोम होननानै बुङो बाथौखौ बुंनांगोन। बाथौआव जोङो सिजौ गायनाय जायो, सोरगिदिं औवानि बेरा हेबनानै जोङो बेखौनो फुजिनाय जायो। बेजों लोगोसे बर'नि गाननाय जोमनाय दोरोङारि होननानै बुङोब्ला जोंहा दख'ना गामसा आर'नाइ जोमग्रा बायदिफ्रा जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय बेजों लोगोसे बर'नि दोरोङारि मोसानाय होननानै बुङोब्ला जोङो बागुरुम्बा मोसानायखौ बुंनांगोन। जायखौ जोङो बाटारफ्लाइ डान्स होननानैबो मिथिनाय जायो। बे बागुरुमबाया जोबोद बर'नि से मुंदांखा दोरोङारि मोसानाय। बेजों लोगोसे बर'नि दामनाय देनाय होननानै बुङोब्ला दोरोङारि दामनाय देनाय दङ। जेरै खाम, जथा, सेरजा, सिफुं बायदि बायदि ओ गंगना बायदि बायदिफ्रा बर'नि दोरोङारि गाननाय ओहो ओ बर'नि दोरोङारि दामनाय देग्रा आगजु। बेजों लोगोसे बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायबो दङ जोंहा बर'आ गोबां रोखोमनि। दोरोङारि जानाय मुवाफोर दङ। बेनो जाबाय नारजि अमा, अनला दाउ ओमफ्राय बेजों लोगोसे ओ हौवानि मा होनो बेखौ औवाखौबो जायो औवा। जायखौ जोङो औवा मेवाइ होननानै मिथिनाय जायो। नाफाम सबाय एम्फौ बेफोरबायदिनो गोबां दङ आरोना। सानख'हायै बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय। जोंहा बर'नि फोरबोफोरबो दङ दोरोङारि जायखौ जों गोदोनिफ्रायनो फालिबोगासिनो दङ ओ बेनो जाबाय बैसागु फोरबो। ओ बैसागु फोरबोआनो बर'नि
गाहाय फोरबो होननानै बुंनांगोन एबा गुदि फोरबो होननानै बुंनांगोन। बेजों लोगोसे जोंहा ओ नांगोल जांख्रा जानाय फोरबो दंङ। ओंखाम गोरलै जानाय फोरबो मागो दमासि फोरबो
बेफोरबो गोबां फोरबोफोर दं दों आरो बेफोरखौ जोंङो बर'फ्रा फालिनाय जायो। ओ बेखिनिखौनो सुंद' बर'नि सिनायथि होनायखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथां नोंथांङा आंनो ओ माबाफोर फोरमायनो गोसो दं नामा?
औ नोंथां आं सासे गेदेमा सुबुंनि जिउ खौरांनि सोमोन्दै फोरमायनो सानदों। दा आं बिनि सोमोन्दैनो फोरमायलांनो सानबाय। ओ बिथांखौ आं सायख'नो लादों महात्मा गान्धी। महात्मा गान्धीया जिदाइनजौ द'जिगु माइथाइनि नै अक्ट'बरखालि गुजुरातनि परबब'न्दर मुंनि जायगायाव मोनसे फालांगिरि न'खराव जोनोम जादोंमोन। बिथांनि गुबै मुंङा महनदास करमचाद गान्धीमोन। बिफानि मुंङा खाबा गान्धी। आरो बिमानि मुंङा पुथुलि बायमोन। गान्धीजिया बिफानिफ्राय सैथोनि फारसे अननाय जानायनि गुन आरो बिमानिफ्राय मोननो हादोंमोन। धोरोमनि गंग्लायनाय अननाय आरो निमाहानि गुन। उन्दै समाव बिथांङा गिख' आरो लाजिगुसुमोननो। नाथाय मिथिंगानि गोहोमाव बे गिख' लाजि गुसु जानाय गथ'आनो लासै लासै गोहो बोलो गोरा जानानै ब्रिटिसजों लांदां आखाइयैनो सोमावसारनानै भारतखौ उदां खालामनो हादोंमोन। बिथांङा बुंदोंमोन आंनि जिउआनो आंनि रादाब। बिथांङा फारथं थं गामसा गानग्रामोन सैथो उदांस्रि आरो अहिंसानि फिन महरमोन गोबां मानसियानो सानो अहिंसाया गोहो गोलोम्दांनि हाथियार। नाथाय अहिंसानि गेजेरजों गान्धीजीया गावनि गोहो बोलोखौ बेरखांहोलांदों, नाथाय राजखान्थिनि सियाल उनस्टन सारसिल बिथांङाबो गान्धीजिखौ सासे गेदेमा राजखान्थिगिरि एबा मुलुगनि मुंदांखा सुबुं, होननानै सिमान लालांदोंमोन बिथांङा सासे जोबोद गुनि गियानि सुबुंमोन आरो सुबुं अनसुलामोन भारतबर्सोरनि जोबोद अलखद समाव बिथांङा नुजाथिफैदोंमोन। बै समाव हादराव ब्रिटिसफोरनि सासनमोन। जोब होबथा हायै राजखान्थिनि अना खाना उदखारारनि दन्दरआव बारसोननानै पार्वतषवफ गाबख्राव गाबख्राव जिउ गारनांदोंमोन। बे समावनो महात्मा गान्धीया अहिंसानि मोन्थोरजों सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा लाख लाख मानसिफोरनि गेजेराव बिसोरनि जिउखौ गोदानै मोनहोफिनदोंमोन। बिथाङा उन्दै समाव गाज्रि लोगोफोरजों थाफानानै गाज्रि जालांदोंमोनब्लाबो उनाव बैफोर हुदाखौ गारनो लाफिनदोंमोन। नाथाय बिथाङा बेफोरखौ, गार नागारनानै गोदान महरनि मानसिसो लादोंमोन। थामिनबा सिगांनिख्रुइ साबस्रांसिन दंसोमोन। बेबायदिनो बिथाङा बिलडआव बेरिस्टार फरायनो थाहैदोंमोन बेरिस्टार पास जानानै बिथाङा बम्बे हाइकर्टआव आयेननि खामानि मावदोंमोन। आरो बुंनो थाङोब्ला बिथाङा बे उखिल खामानिखौनो गोबाव सम मावदोंमोन होनजायो। नाथाय उनाव भारतनि उदांस्रिखौ हास्थायनानै बिथाङा भारतनि उदांस्रि सोमावसारनायाव बारसोमदोंमोन। बिथाङा जिगुजौ ब्रैजिदाइन मायथाइनि थामजि जानुवारि खालि नाथुराम गरसे मुंनि सासे सेंग्रानि गुलियाव जिउ गारनांदोंमोन। आं बेखिनियावनो बे फंनैसो बाथ्रायावनो ओ दोनथ'नाय जाबाय नोंथां दा महात्मा गान्धीनि सो सोमोन्दै आंङो